हेलौ औ हेलौ
अ खोनादों ना नोंथां
दा नोंथां
आतसा आतसा आ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम गिबि-गिबियावहाय जासिहरोननाय थाबाय। खोनादोंना नोंथां हेलौ अ थ नोंथाङा अ औ औ खोनागा सिनो नोंथाङा फ्रिनामा
औ आं फ्रि
अ के अब्ला नोंथांजों आं दान्दिसे सम सावरायनो हागोन नङा‌ होमबा अ‌ औ अब्ला जोंङो आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय लानाय आयदयानो जाहैबाय माने जोंङो आथिखालावहाय बिजाब फरायनाया मानि जाहोनावहाय खमायलांखो?
औ औ
नैबेनि सायावहाय माने आं फंनैसो नोंथांनि सायावहाय सावरायनो होननानै माने कल खालामनाय जादों आरो औ थारमाने आथिखालावहाय जोंनि गोबांथार लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरानो माने बिजाब फरायनायखौ जोबोद खम खमायलांबाय
उम उम उ
औ नैबेनि जाहोनाव माने ओ सावरायनो आरो
ओ नोंथां।
ओरैनो मा बिथिंनि थाखाय बा मा जाहोननि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा आथिखालावहाय बिजाब फरायनायखौ माने खमायलांखो? नैबेयो माने मोनसे गेदेर सोंलु जानानै दं आरो आंनि गोसोआव थ ओरैनो थु जों नायो आथिखालावहाय गोबांथार फरायसा फरायसुलिफोरानो माने स्कुल कलेज मोननाय लोगो लोगो गोबांथारा माने निजेनि टेक्सटबुकफोरजोंनो सोमोन्दो गैलायिया माने थोंजोंयैनो मा खालामो
औ
एन्सार गोनां बे नट्सफोर मडेलफोर नङा होमबा बैफोर खौसो थोंजोङै थास खालामसै बिनि अनगायैबो बाहेरा जोंहा जे ओ किसुमान खोथाफोर सावरायनो गोनां जायोमोन बा नायनो गोनां जायोमोन बैफोरबायदि ओगियान नङा होनबा अथााद जेनेबा जोङो जि टेक्सटबुकखौ फरायनांगौ जायो बिनि अनगायैबो जों बाहेरा बिजाब फरायनानै जों गोबां आ खोथा बाथ्रा मिथिनो हायोमोन नङा होमबा बा गियान आरजिनो हायोमोन नै बेखौ माने सिगांनि समावहाय मोनोमोन आरो खिन्थु आथिखालावहाय बैफोर ओ बिजाबफोरखौ फरायलिया माने दा जायनि जाहोनाव गुबुनाबो गोबां खुद्रिरिनायखौ दिन्थियो बा बुङो मानो होनना बुङोबा जे लिरगिरि बिथांमोना लिरगे बायानो थाखाय थायो लिरनायाव थायो बा लेखाखौ दरनबायनो थायो नङा होमबा खिन्थु बिजाब फरायग्रा गैयिनि जावनावहाय माने बिथांमोनहाबो लिरनायखौ एंगारनो हमलांदों आरो दा नै बे जि बिजाब फरायैनि जाहोन नङा होमबा औ बिनि सायावहाय नों थांया मा मा खोथाखौ सानो माने जेनेबा मानि जाहोनाव? आथिखालाव बिजाब फरायनायखौ खमायलांखो बिनि सायाव माबाफोर जाहोनफोर दं नामा बेखौ नोंथाङा बुंनो हायो हागोन नामा?
औ आंथ' ओरै आंनि मोनदांनाय हिसाबैबा थाय जेनेबा हमना ला उन्दै समनिफ्रायनो जेनेबा बांसिनानो ना बयनिबो आखाइयाव मबाइल थायो नङा होमबा एम बिमा बि बा गासैनियाव आखायाव मबाइला थाखायो बेनि जाउनाव बांसिन दा सोलोंनाय सोलोंथाइ होनायानो जाहैबाय गथ'फोरखौ बांसिन मबाइलफोरजोंसो सोमोन्दो लाखिहोयो माने बिजाब फरायनाय एरैनो बेनिबा बेनि बेनिख्रुइ बांसिन मबाइलखोसो फास फार्स्ट प्रायरिटि रखम जायो आरोना बांसिन आंनि मोनदांनायाव आरो बेखौ बेनिफाय बेफोरनो आरो फिसा फिसा जाहोन हमना लाजायो बेफोरबो मोनसे जेनेबा मबाइलजों थाबाय थायोबा जेनेबा बांसिन मबाइलावनो फरायो नोंखौ थिगानो मबाइलावबो खायफा मोनो। एन्सार कुइसन बांसिन जेनेबा दा। मबाइलावनो मोनखायो होननानै बांसिन बिजाबफोरखौ बाया आरो नाया फराया आरो माने सिनानो बेफोरबायदि आरो माने ओ आंनि साननाय मुथेबा माने
औ नोंगौ नोंथां बेथ' ओ मेन जाहोना बेनो जायो। नङा होमबा जों मबिल बायाहायनायनि जाहनावहाय बा आजिखालावहाय गोबां इन्टारनेट नङा होमबा ओंखारनायनि जाउनावहाय जोङो जेर'खम लेखा नायनो गोनां जायोमोन बा बिजाब फरायनो गोनां जायोमोन बैफोर बिजाबफोरखौ जों आथिखालावहाय गुगोलफोराव सार्च खालामबानो बा इउटुबफोराव नायोब्लानो जों मोनसै नङा होमबा दा जायनि जाहोनाव दिनै औ जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव मबाइलखौसो गंसे बे बिजाब बा गांसे बिजाब लेखा महरै बाहायसै नङा होमबा औ दा बेफोरबायदि खायफा फोरा जायफोरा बुजिनानै जेनेबा मबाइलखौ मोजां इउसफुल होनना साननानै बाहाय ए नङा होमबा बिथांमोननि थाखाय खोब साबजाथावबो
औ साबजा थाव
आथिखालाव जोङो नुनो मोनो। जे जोङो बाहेरा बिजाब जायफोरखौ जोङो ओ फरायोब्ला जोंहा गोबांथार नलेज गियानफोर मोननो हायो नङा होमबा बैफोरबायदि बिजाबफोरखौल' जोङो ओ बेफोरदियावहाय जों मोननो थाङा ना नङा होमबा! दा साफ्स हमना ला दि जों मोनसे फिसा कमिउनिटि नंङा होमबा जों बर फिसा हारि महरै जोंहा जोंनि गोबां फोथार लेखा बिजाब फराफोरानो माने जेनेबा जोंहा नेटफोराव बा इयउटुबफोरावहाय जोंङो मोननो थांङा नंङा होमबा दा नै बेे जाउनाव बो आ मोनखायैखौ जों मिथिखानानैब्ला बो जों माने दिनैनि दिनावहाय आ फरायाखै बा जोंनि लेखा फोर लिरगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय ओ खुद्रिनाय बायदियै जोंङो लेखाफ्रा आ रावबो बायलिया नंङा होमबा लेखाफोर ब्लाबो ओरैनो थायो नैबे खोथाखौ बुंनायनि जाहोनाव माने बेनो जे जोंङो नों गुरोब्ला नफोर मारो जे जोंङो गमामायैनो जोंङो दिनैनि दिनावहाय गोदो ओरैनो थानाय सम फोरावहाय माने मा खालामना थानोमोन मा मानोमोन खिन्थु मबाइलफोर गैयामोन नंङा होनोमबा बे समावहाय बिजाब फोरखौ नायनानै थानाय जायोमोन आरो नङा होमबा नुनाय जायोमन खिन्थु आथ सोलनि दिनावहाय बो गैया नंङा होनबा। जोंङो ओरैनोथ हादों बा लेखा फरायनो बायोब्ला जोंङो थोंजोङै मा खालामो जों मबाइलखौसो नायो नङा होमबा। लग मबेलनि फ्राय जोंङो माखासे इन्टारटेनमेन्ट लायो। बांसिनै जोंङो आथिखालाव इनथार टेनमेनखौ बाहायसै नंङा होनबा। जायनि जाउनाव दिनै ओ फरायनाया सानफा एफा सानफा एफा खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनोख खमायांगासिनो खमलांगासि दं।
औ।
थ' बाहेरा बिजाबखौथ' जों। गोजाननि बाथ्रााबाव। निजेनि थाखानाय क्लास बा थाखोनि बि फरा बिजाबखौनो जों आथिखालाव फरायलिबावा नङा होमबा आंङो गोबांथार फरायसाफोरजों थास खालामनानै आं मिथियोदों। बा नुदोंबो जे बबेबा मोनसे साबजेक्ट बा आयदानि सायावहाय। मोजाङै गियान बुथुमनोब्ला। नङा होमबा बै आयदानि सायावहाय गोबां बा ओ रिपिडलियै फरायनांगौ जायोमोन। खिन्थु आथिखालावहाय बिदिबो फरायलि जौलिया थोंजोै ओ लेसोन होनो बा फरा बिजाबखौ बै बिनि सार बाथ्राया मा लिरदों। नैबेखौ माने नायबावलियानो माने थोंजोङै माख खालामो। कुइसनाव थांबाय एन्सारखौ नायबाय लिरबाय। फरायबाय मखस्थ' खालामबाय नैबेब दोनै बे जाउनावहाय माने। आथिखालनि फरायनाया माने गोबां लेहेमनिफ्राय लेहेम जालांबाय थादों आरो नैबख खौ आं मोनसे मोनदांदों दा। नोंथांनि जेरैबायदि कलियारिफिकेसन होनाय बायदि जोंहा फरायनाय खम जानायनि गुबै जाहोन जोंहा मुलुग होनना बुङो नङा होमबा थारैनो नंगौ गमामायैनो जोंहा नैबे इन्टारनेट जुग जानायनि फ्रायनो बांसिनै बा म ओंखारनायनि ओमफ्राय जोंनि लिरनाय फरायनायफोरा जोबोद खमायलांगासिनो खमायलांगासिनो आरो आंबो सानो आरो आंबो फोथायो नैबे मबाइल नि जाउनाव माने आथिखालाव फरायनाय मानायफोरा माने खम जालांदों आरो। बेखौ आंबो मिथि मोनदों दा बेफोरबायदि जुदि जोंनि ओ परिबेसा बेबायदिजों जुदि जोङो थांबाय थानो गोनां जायोब्ला फैबाय थानाय उननि समफोरावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय नों थाङा माबाफोर ओ जोंनि गेजेराव लिरगिरिफोर सोमजिगोन नामा बेखौ सानफेरदों ना सानफेराखै? इयुनावहाय माने इन फिउसाराव जोंहा लिरगिरि ओंखारहैगोन ना ओंखारहैलिया नैबे मोनसे गेदेरथार सोंलु जानानै दं आरो।
औ दाथ' जों माबाखौ थासारिखौ नायोबाथ' सिगाङाव जेसेबां लिरगिरिफोर दंमोन दा बेफोरबायदि लिरगिरियानो गैला रखमानो जालांबाय। सा साफानिफ्राय साफा साफानिफ्राय साफा खमायनायनि सायाव खमायलांगासिनो आरो माने। त' बिदिखौ नायोबा‌ जों उनाव इयुन जोलैयाव जों बेबायदि लिरगिरिखौ मोनगोनखौनो आसाखौनो खालामजाला आरो माने। आंनि हमना मोननाय हिसाबै माने। औ बिदि आरो।
औ। नंगौ निस्सय बेथ' नंखागौआनोखा जुदि जोंनि गेजेराव रावबो फरायगिरियानो थायाब्ला नङा होमबा फरायग्राखौनो मोनाबोला जोङो हिराया मालाय बबेनि लिरनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो नङा होमबा जायफोराव माने मोजां मोजां खोथा बाथ्रा बेरखा खांनानै दंमोनब्लाबो बा बबेबा मोनसे बे सोमोन्दै लिरदोंब्लाबो बैखौ जुदि नायगिरियानो थायाब्ला बा गैयाब्ला नङाबा ओंखाराब्ला आरो जोंनाव अब्ला लिरनानैलाय माथो मुलाम्फा जानो नङा होमबा? नैबे मोनसे खोथा थाहैयो आरो औ।
जेराव फरायग्रायानो गैया बेयाव लिरग्राया माबोरै लिरनो नों जेनेबा
नंगौ नंगौ औ। थ' दा बे हिसाबै लिरगिरियाबोथ' गोबांथार रांखावरि खरसा खालामनानैसो बिजाबखौ दरननांगौ जायो नङा होमबा नैबे जाहोनाव माने खोथा थाहैबाय आरो थ' नोंगौ नोंथां खोब साबबाय नोंथांजों खोननाय मेथाइनिफ्राय जेरैबायदि जि कमेन्ट मोनबाय आङो नों थांनि जि खोथा बेखौहाय आंबो गनायबाय आरो
उम
खोथाया जाहैबाय मा जोंना जोङो इन फिउसार बेफोरबायदि लिरगिरि थुनलाइगिरि थाहैयाब्ला बाथ' अब्लाथ' जोंनि जि आ बर' मिडियामनि सोलोंथाइनि फारसे नाहरोब्ला‌ नङा होमबा इन फिउसार जोंहा‌ माबा मोनसे जेंना नुजाथि हैगोन बेखौहाय माने मोनसे आसा फारिहैनो हायो आरो नङा होमबा
औ औ
ओ गांसे बिजाब जानोब्ला बेवहाय लिरगिरि थाथारनांगोन नङा होमबा
औ लिरगिरि थानांगोन
औ जुदि बिदि लिरगिरि ओंखारहै अब्लाथ' अब्ला इन फिउसार जोंहा सोर सोरजिनाय बिजाबखौ जोङो आ फरायसालिफोरावहाय होनो नङा होमबा माबोरैहाय सोमजिगोन बिजाबफोरा नैबे मोनसे आरो थ' बेनिखायनो जोङो अब्ला बैफोरबायदि जेंनानिफ्राय बारग'नोब्ला जों मा खालामनाया राहा राहाखौ लनांगोन
उनाव मा होनदों
अ बैफोरबायदि जेंनाफोरनिफ्राय जोङो सौसिलाङोब्ला आ माबोरै थांनांगोन बा माबायदि सोलिनांगोन बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायथिनो
बे बायदि जेंनाया सुस्रांनायनिब्लाबो जेनेबा जों फ लेखा फरायनाय हिनाय थ' जों बेखौ बांहोनांगोन बे गामि ओनसोलफोराव गामि ओनसोलफोराव फंबाय बिनानाव बायदिफोरखौ जों ओ मा होनो बेखौ साजेसन होनांसिगोन फरायनायनि बेलायाव जे औ सांग्रांथि होनायसिगोन जों बे जोंनि जोंनि बिबान रखम जाहैबाय जेनेबा गेदेरा उन्दैखौ ओ सोलोंथाइ होनाय बा अ जेनेबा उन्दैया जोंखौ मान होन जेनेबा खोथायाव खोथा जेनेबा जों जों दिन्थिलांनो रोंनांगोन ओ जे लेखा फरायनानै मा जाहैगोन। लेखा फरायबा मा लाब जागोन फरायाबा आरो मा लस जागोन बेफोरबायदिखौ जों दिन्थिलांनो रोंनांगोन जोंनि उन फोरखौ फंबाय बिनानावफोरखौ
ओ। खो बु थाबाय नोंथांजों लोगोसे आंङो सावरायनो मोननानै थ' अब्ला जों नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोन दोनथ'नोसै नामा? औ दे जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आं दे।